हेलौ।
औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथाङा औ मा खालामदों नोंथाङा?
खोनादों नोंथां। आङो नै दायो ओरैनो जिरायनानै दङ आरोखि।
ओ। ओ नोंथाङा फ्रियावनो दङ बिदिब्ला नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोना जाखुंबायमोन नामा?
औ औ जाखांबाय नोंथां।
बिदिबा आङो नोंफ्राय जों मोनसे आयदायाव सावरायनोसो फन खालामदोंमोन उम नों जों सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
ए दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनोसै नामा नोंथां आथिखालाव जों माबायदि
ओ हागोन नोंथां
औ दावबायनायनि बेलायाव मारै मारै दावबायनायखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा फंनैसो
औ हागोन ओ जोंहा दावबायनायखौ बुङोब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो हादर दावबायनायाव जोंहा गोबां बिदिनो रोंगौथि मोननो हायो दावबायनायावहाय जोंहा सि माखासे मोनथियै बुस्थुफोरखौ औ मोनथियै बुस्थुफोरखौ मोनथिनो मोननो हायो जेरै जोंहा गोबां आथिखालावथ' गोबां बिदिनो फरायसालिनिफ्राय लांनायखौ जों नुनो मोननो हायो जे माबा फरायसुला फरायसुलिफोरखौहाय बिदिनो गोबां बिदिनो रोंगौथि मोननायनि थाखाय थाखाय बा जायगा नायनाय जायगा नुनायनि थाखाय बेफोरखौ रोंगौथि मोननो थाखाय बेफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय लांनायखौ जों नुनो मोननो हायो आरो जेरै जोंहा आसामावनो थानाय जोंनि जे खाजिरङा हाग्रामा मानास हाग्रामा नै बेफोराव बेरायनो लांनायखौ जों नुनो मोननो हायो खाजिरङा हाग्रामायाव औ जोंहा खाजिरङा हाग्रामाया थसेल' गं थानाय गान्दानि थाखाय जोबोरैनो मुंदांखा बा बु बुहुमनि मादावनो मुंदांखा आरो
बेफोरजोंबो जोंहा गोबां बिदिनो सा थ्र' साथ्रिफोरा बेफोरखौहाय बेफोरनिफ्राय गोबां हादर दावबायनायावहाय बेफोरखौ जोङो रोंगौथि मोननायखौ जों नुनो मोननो हायो जे बिसोरो गावसोरनि दायरियावहाय लिरना दोननो हायो जे जुनारफोरा माबोरै रायजो जायो औ जुनारफोरनि बेफोरो जिउ खुंनाय जों बेफोरखौ नुनो मोननो हायो आरो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो गुबुन गुबुन बेलेग बेलेगबो दङ' आरो जुनादफोर गथ'सेल' गानडा थानाय नङा गान्दा बेल' नङा जेरै जोंहा मै मैदेर आरो बिदिनो सिंह' मोसा बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना जुनारफोर दङ' आरो जोंहा नैबे खाजिरङा हाग्रामायाव थानाय मासे मोख्रा जेखौ जोङो ओ सनाथि मो ख्रा होननानै मोनथियो नै बेनि थाखायबो जोंनि बे आसामा जोबोरैनो मुंदांखा आरो जे गोबां बेयो गोमोथाव बाथ्रा दि सनाथि मोख्रा जे सना बायदि गोबां बिदिनो गोजों जोंलायलायनाय मासे मोख्रा दङ' होननानै जोंहा नै बेफोरबायदिखौ जोङो औ औ
उम
नो बेफोरखौ जों मोनथिनो मोननो हायो आरोखि बेफोरनिफ्राय जोंनिआ गोबां बिदिनो रोंगौथि मोननो हायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जेरै जोंहा शिलं थांनो हायो जोंनिफ्राय। शिलंफोराव थांब्ला जों बिदिनो रोंगौथि मोननो हायो जे बिसोरो जेरै शिलंआवहाय जों होनोब्लाथ' मोनथाम ट्राइबेलफोर थायो जेन बिसोरो मेज'रिटियावहाय जेरै खासिया आरो गार' आरो जोंहा जयेन्तिया नैबे मोनथामा मेज'रिटियाव दङ' आरो नै बिसोरो ट्राइबेल माबायाव हिलि ट्राइबेल्स हाजोनि ट्राइबेलाव गोलैयो आरोखि। नै बिसोरनि रायजो जानाय खुंनायखौहाय जोङो हादर दावबायब्ला बिसिनि हा मारै बिसोर रायजो खुङो बा बिसिनि जानाय लोंनाया माबायदि बिसिनि माबा ओ आलासि बरायनाया माबायदि जों बेफोरखौहाय रोंगौथि मोननो हायो आरो जों हादर दावबायब्ला जों गावनो थांनानै जों बेफोरखौ गावनो बुजिनो हायोब्ला बा दिनो गोबां बिदिनो जोङो रोंगौथिखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो गुबुन जायगायाव थांब्ला जों माबायदि आखल आखु देखायहैनांगौ बा माबोरै थांनांगौ जों दावबायोब्ला नै गोबां बेफोरबायदि जों रोंगौथिखौ मोननो हायो आरो नङा होनब्ला?
औ औ औ नोंथां।
बेफोरबायदि आरो दावबायनायाव होनोब्ला उम जों गोबां बेफोरबायदि रोंगौथि मोननो हायो दावबायनायजोंहाय। जोंनि जिउआवहाय दावबायनाय थानो दावबायनाया जोबोरैनो गोनांथि जानानै फैयो। मानोना जों दावबायाब्ला जों बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ जों सोलोंनो मोना बा जोङो रोंगौथिखौ जोङो लानो हाया आरोखि। जोङो सम मथे जोङो बेफोरखौ जों माब्लाबा माब्लाबा जों बेफोरखौहाय दावबायनांगोन आरो जोंनि बिदिनो खाथि खालाफोरावबो जोङो माब्लाबा माब्लाबा जोंनि खाथि खालायाव थानाय बिदिनो बुस्थुफोर मा मा बेसादफोर मोनो। जों बेफोरखौ नायसननांगोन बा नायनांगोन। जोङो बेफोरनिफ्राय जों माबा मोनस से रोंगौथि मोनगोन मोनगोन सि मोनगोन आरो। रोंगौथि मोनो। मानोना मोनसेबो बुस थुआ बिदिनो ओरैनो थाङा जों रोंगौथि मोनखायो मोनसे नाखि मोनसे बुस्थुनि थाखाय। जों बेफोरबायदि रोंगौथिखौ मोननो हायो आरोखि नङा होनब्ला?
औ औ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरनो आरो जोंहा दावबायनाय थायोब्ला बेनो जोङो जेन गुबुन मानसिफ्रा माबायदिनो‌ जों बेफोरखौ हाय जों मोनथिनो मोननो हायो बिस नि राज्यो दानाय संसार सलिनाय जिउ खुंनाय। आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय आरो दामजुफोरा मा बिसि नि जानाय लोंनायफ्रा मा जों बेफोरखौ गोबां बिदिनो दावबायोब्ला जों बि फोर बिसिनिफ्राय जों बेफोरखौ हाय नैबेफोर बाथ्राफोरखौ हाय जों सोलोंना लानो हायो। बा बेफोरनिफ्राय जों मोनथिनो हायो बिदि आरोखि।
औ नोंथां औ दाव-दावबायोबा जोङो उम गोदान गोदान जिनिसबो जोङो सोलोंनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
खोनादों नोंथाङा औ।
औ औ खोनादों।
जोङो गोदान गो गोदान गोदान सोलोंथाइबो औ।
औ।
गोदान गोदान जिनिसबो जों सोलोंनोबो मोनो।
औ।
नङा होनबा? ओरैनो नोंथाङा दावबायनायाव हाय मा मा जायगायाव दावबायखांखो‌ नोंथाङा?
आङोथ' बिदिनो बांद्राय जायगाखौ दावबायाखै अब्लाबो आङो नैबे दावबाय बिदिनो आङो जोंनि खाथि खालानिफ्रायनो दावबायाखै होनजायो आरो नो थांनाय जोंहा खाथि खालायाव थायो आङो इन्टारनेटनिफ्रायसो नैब ओ ऐ दावबायनायखौ जों मिथिनो मोन्दों होब्ला गोबां बिदिनो टुरिस्टफोर थायो। नङा होनब्ला? आं बेफोरनो
ससेल मिडियाव सेल मिडियाव नाय भिडिअ आगारनाय टुरिस्टफोरनिफ्राय नै आं बेफोरबायदि। नैबेफोरबायदि रोंगौथिखौ मोननो हादों। आथिखालाव हाय जोङो दावबायाब्लाबो जों इन्टारनेटनि जुगुदै जों बेफोर खौ हाय जों मोनथिनो मोननो हायो जे गुबुन जायगायाव माबायदि। आं बेफोरखौ हाय मोनदांनो मोनदों आरोखि इन्टारनेट बिखौ नायनानै इदि आरोखि
आंबो बांद्राय गोजान दावबायाखै नाथाय आङो माबायाव दावबायनानै बिहुननो बिराद मोजां मोनदों आरोखि जोंनि बे नैबे बारा गोजान जाया आरो जोंनि खाथियानो जायो बे जायगानि मुङानो जाबाय रयमना ओरै जाय खोनादोंना नोंथाङा रयमना नेसनेल पार्क? उम बे आङो बेसिमल' दावबायनो हायदों बांद्राय गोजानांगबो दावबायनाय बेयाव दावबायनानै आङो बिराद बेनि जायगाखौ नायनानै बेनि माबाखौ नायनानैसो मोजां मोनदों आरो बे दावबायनो बेयाव दावबायनानै बेयाव नुफेरै जिनिसखौ नुदों ओमफ्राय मिन्थि बेै जिउसखौ मिथिनो मोन्दों औ बेयावहाय दावबायनानै जेनेबा जायगाया बेनि जायगाया ओरैबायदि मोजां जायगा बेयाव थांनानै ओरैबायदि मोजां ऐयावनोखि एक्सपिरियन्स मोनबदों आरोखि।
औ।
औ ओं बेयाव थानायांनायावहाय ओरैबायाददि मोजां आरोखि जायगिाया दै हाजो सेर दैया एखेबारे थानन्दा आरो बावहाय जोङो दाथ' आरो बहुद गोदान गोदान जिनिस बानायगासिनो दङ बेवहाय फोरनि गेलेग्रा उन्दैफोरनि दुखैग्रा बा थांनानै जों जिरायनानै थाग्रा बेफोरबायदिखौ बानायबाय नङा होमबा दा? बहुद मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स जादों आरोखि आङो बेयाव। दावबायनानै मोजां मोनदों उम। दावबायनाया ओमफ्राय ओरैनो ट्रेनजों दावबायनायखौ मोजां मोन ना नोंथाङा बाससिम दावबायनायखौ मोजां मोनो?
ओरै होनोब्लाथ' आङो ट्रेनजों दावबायनायखौनो आं साबसिन मोननोहाय मोनो आरोखि।
अ। ट्रेनजोंबा एसे फैजासिनो नङा होमबा
औ बासावहाय बिदिनो बिदिनो गोबां मानसि थायो नङा होनब्ला बास बिदिनो लाखिलाबाय थायो दसे दसेनो दसे दसेनो लाखिबबब्लाबो थायो बेखायनो ट्रेनजोंबा जोंहा स्टेसन स्टेसनल' लाखियो आरो
औ ट्रेनाव आरो बायदि रोखोमनि बायदि रोखोमनि मानसिफोर नुलांनो बांसिन मानसिफोर खौ जों लोगो मोनो ट्रेनजों थाङोबा ट्रेनजों दावबायोबा नङा होमबा ट्रेनाव गोजान गोजान दावबायग्रा मानसिफोरखौ जों बांसिनबो लोगो मोनो आरो ट्रेननि एक्सपिरियेन्सा एसे बे बे आलादा जायो
औ
ट्रेनजे दावबायनायनि एक्सपिरियेन्सआथ' एसे आलादा
औ नंगौ
नाब औ नोंथाङा ट्रेनजों ओरैनो बिसि गोजानसिम दावबाय थांगोन फोरमायनो हागोन ना
आङोथ' जोंनिनो बे गुफुरनिफ्राय लानानै आङो जोंहा बेफोरबायदि बांद्राय गोजान थाङाखै आङो नैबे उदालगुरि ओमफाय उदालगुर ओरि ओरैजायनिफ्राय ओरै आं सोनाबखोयो होनोब्लाथ' उदालगुरि आरो ओरै सानजायाखै होनोब्लाथ' जोंनिफ्राय ओरैजाय गगामुग आं बिसिमहालागैल' दावगादों आरो बांद्राय ट्रेनजोंहाय बिदि दावबायनाय गैया
औ मोजां मोजांथां ओखाय जों सावरायनानै बहुद मोजां मोनबाय नों दा दा जोंनानै समाबो जानानै फैबाय औ नोंथां उनाव फिन आरो सावरायबावो नोंथां बिदिबा दोन्थ'नोसै औ